औ खोनादों नोंथां
औ खोनादों खोनादों नोंथाङा ओरैनो दंना उम?
औ दङ नोंथां ओरैनो आंबो ओरैनो दं।
औ। नोंथांजों दान्दिसे सम दे नोंथाङा बुं दे आं खोनासंगासिनो।
दे दे दा मानि सायाव रायलायनो सान्दों नोंथाङा?
बेदिनो जोङो साख्रि बाख्रिनि बेलायाव लारायनो सानदों आरो जोङो। बिदिनो जोङो आर्मि मिलिटारि जबखौबो जों बोरै मोननो हायो? ओ पुलिस बायदिखौ जोङो बोरै मोननो हायो बिनि सायाव आरो।
औ।
ओरैनो नोंथाङा दे एसे आइदिया होदो नामा आं ओ माने खारफेरनाय माबाफेनायबो जाया। ओरैहाय नोंथाङा माबायदि मोनो एसे आंनो इनफरमेसन होदों नामा नोंथां?
औ जागोन दिफेन्सबा माने जोंहा डिफेन्स जबखौ मोननो थाखाय जोङो गिबियावनो जोङो क्लास टेन ल' पास जानांगौ बारा एसेबां गिदिर फरायलायनाङा जोङो दिडिफेन्सआव जब मोननो थाखाय जोङो खारनाय फिजिकेलफ्राव जोङो मोजां ओमफ्राय जोङो रिटेन फरिखाफ्राव जोङो थिग जानांगोन गिबियावनो जोङो खारनायखौ गोबांनो जोङो प्रेक्टिस खालामबाय थानांगोन जोङो बिदिनो सय मास एबा बोसोरसे बेसेबां हायो खारनायखौ नोङो मोजां खालामना लाग्रो नांगोन नों गिबियावनो। नोङो स्पिड खारनो हायोना बिदिनो गोबावै खारनो हानाय बिदिनो ओ बिराद गोबाव खारनानै बिदिनो प्रेक्टिस खालामबाय थानांगोन खालामनानै नोङो ओमफ्राय बिदिनो एदभार्टाइसफोर फैयोबा बिदिनो आसाम पुलिस हक बिदिनो सेन्ट्रेलनि फै हक एस एस सि बायदि बायदि बिदि फैयोब्लाथाय
माने नोङो अन लाइनाव कम्पिउटार दखानाव थांनानै नोङो एप्लाइ खालामहैदो। खालामनानै ओमफ्रायो ओ खालामना फैनानै ओमफ्राय ओ बिदिनो एस एस सि निखौ बुंगोनसै आङो एस एस सि निया जोङो क्लास टेन पास जाग्रोनांगौ। क्लास टेनखौ पास जानानै ओइटिन इयार्स जानांगौ आरो। ओइटिन इयार्स जाखांनानै ओ बिदिनो बोसोराव भेकेन्सि फैबाय थायो बिदिनो बोसोर बोसोर बोसोरफ्रामबो फैयो एस एस सि निया। ओ फासआव बिदिनो थांग्रोदो कम्पिउटार दखानाव थांनानै भेकेन्सिफोर फैयोबा ओमफ्राय एप्लाइ खालामदो। एप्लाइ खालामनानै एस एस सिना गिबियाव इगजाम होग्रोनांगौ। ओ ओरै ओ पार्फयाव इगजाम होग्रोनांगौ। जोङो एस एस सि जों माने जोंङो सि आर पि एफ, बि एस एफ, सि आइस एफ बिदि बायदि बायदि बे सेन्ट्रेल लेभेलनि ओ मिलिट्रिखौबो जों मोननो हायो। जोङो फुरा अल इण्डिया जोङो बेरायनो मोनो बेफोर जबखौ मावनांगौ।
औ नोंगौ। औ नोंगौ नोंथां।
दा जोङो ओ रिटेनखौ जोङो रिटेन हैखांनानै जोङो रिटेना ओ बेसेबां
बेसेबां मार्कआव पास जादों जोङो बे कार्ड अफ नाम्बारखौ नायनानै जोङो रिजाल्टखौ नायनांगौ रिजाल्खौ नायनानै जोङो जोंनि नाम नाम्बारा बेसेबां फैखो नोङो बेखौ नायनानै माने पास जादों बाथाय नोङो फिजिकेलनि थाखाय नोङो रेडि जानांसिगौ आरो टाइमा थायो बिसोर एडमिट कार्डबो हरजोबखायो बिदिनो नोङो थाग थियारि जाखादोसो आरो रेडि जाखादसो बिदिनो।
औ।
नोङो प्रेक्टिस खालामखांजोबनानै जोङो खारनो हाबाथाय एस एस सि आव माने पाइभ किल'मिटार बा किल'मिटार खारनांगौ आरो बा किल'मिटारखौ नैजिब्रै मिनिट आव फोजोब नांगौ। नोङो बेखौ फोजोबथारनांगोन आरो। औ औ नैजिब्रै उम। जानोहागौ खारनो थां एदमिट होख एदमिट होबाथाय माने थांदो आरो नोङो खा एमिटखौ बरनानै थां थांदो थांनानै जेने खारनायखौ ओरैनो खारना पास जाबाथाय माने नोङो मेडिकेलाव थांसिगोन आरो मेडिकेलाव फार्स्ट मेडिकेलाव लांना नायजोबसि गोन। बिदिनो देहा सोहेरफ्राव बिदिनो बेमार आजारफोर दं नामा?
बायदिफोर हाराफोरा बिदिनो गेद्दाफोर नामा बिदिनो बायदि नायसिगोन। नुवा उम हां लानाफोरा प्रब्लेम दं नामा बायदिफोर नायनानै सोरो नोखौ उम उम माबायाव मेडिकेल फिट बारायनांगौ फिट खालामसिगोन पास खालामहासिगोन मेडिकेलनिफ्राय आ आरो जुदि मेडिकेलाव गाज्रिबाथाय नोंखौ रेजेक खालामसिगोन आरो बिनि उनाव मेडिकेलाव पास नाम्बारा मार्कसफ्रा नोंना बुरजाबाथाय फाइनाल खाटकआव माने दाना फाइनेल रिजालाव थाय मा साख्रिखौ मोनसिगोन मार्कआ जुदि खमबाथाय नोंना मोननाय नंला आरो आरो साख ख्रि मोनखांनानै फैसिगोन बे नेप एफरमेन्त लेथार एफरमेन्त लेथार। जयनिं देट बायदिसिना जायगा बेनु बिदिनो प्लेस लिरना थाखायो उमुक लेदाव सहैनांगौ मा नांगौ ओ फास जाखांबाथाय बिदिनो खांसै आरो जायफोर बिदिनो सि खेब-खेबसे नाजानायाव माने मोननो नागिरना इफोरखौ बिनि थाखायनो माने बारे बारे बारे बारे जोङो नाजाबाय थानो गोनां जायो। नोङो माने बारे बारे नाजाबसो मानो माने
उम।
उम ओस। दा नोंथाङाबो दसे सम आय आर्मि मिलिटारि जबनि बागै एसे फोरमायदों बोरैमोन नो हायो हायो
औ जागोन नोंथां माने आ आ आं माने मिलिटारि जबाव माने सिगां बहुत इन्टारेस्टेदमोन। आ गेजेर ससेनिफाय आं बे आंनि थांखिखौ गारनाय जादों आरो माने आङो सिगां आं बहुद मानि फिजेकेलावबो आंबे मानि खस्थ खालामबाय थादोंमोन आं खारबाय थादोंमोन ओमफाय आंङो बै माने आंनाबो आंबो एस एस सिमखौ होदोंमोन आरो स्टाप सिलेकसन कमिसन थाया बेयाव आङोमोन आरो ओमफाय बेवहाय आंना नाम्बारा माने ओइटि परमोन आरो ओइटि परमोन दा दाखालिनियाव नै दाखालिनियाव थांनायनियाव आमफाय बावहाय आङो गासिबो। एप्लाइ खालामबाय ओमफाय फरिखा बोहैबाय आ जोंना थ फेमिलि बेकग्राउन्डआव बुहुद खस्थ ओमफाय एगजाम हैनोबो बिराद माने दाहाब दुहुब खालामनानै फैसा लानानै थांनांगौ जायो बा बुद खस्थ खालामनानै बिबा एकाउनआव फैसा बिनानै आङो एगजाम बोहैबाय ओमफफ्राय आंना मार्कसाबो मोजां फैबाय ओइटिफर मार्कस मोनबाय आङो ओमफाय आङो ओ। खार खारनायावबो बहुद प्रेक्टिस खालामबाय आरो आं आंथ' न'आवथ' थानो हाया नालाय। बाहेरायाव थानानै आङो रुम थानानै आङो बिराद प्रेक्टिस खालामबाय थायाखै थाबाय आरो लोगोफोरजों ओमफाय प्रिस खालामबाय थाबाय बेबायदिनो बुहुत खस्थ' खालामनानै आङो माने बे बा किल'मिटार बेखौ आं नैजिब्रै मिनिटजों खारनो हाबायमोन आरो खुनुरुखुम ओमफ्राय बेबायदिनो माने एक्जाम माने बे फिजिकेलनि टेस्टनि माबाबो एक्जाम देट दाबो जाबाय आरो ओमफ्राय लोगोफोरजों लोगो जानानै आङो थांबाय आरो खारनो खारनायावबो आङो पास जाबाय आरो खारनायावबो खुनुरुखुम पास खालामनो हाबाय आरो आं ओमफाय पास खालाम खांनायनि उनाव बिदिनो पास माहासो जादों खोमा बेनिफ्राय आ माने मेदि केल नि खाटब फैबाय आरो मेडिकेलनि खाटबाबो फिफ्टिनाइन ना बेसेबांबा थांदोंमोन जोंनि एस टि प्लानफोर एस टि नि थाखाय ओमफाय बिदिनो आङो बेयावबो मेडिकेलाव थांबाय थांनानै आंना बुहुद माने दुखुनांथावनि खोथा आरो मेडिकेलाव आंना माने मेगननि थाखाय आङो बेहाय दिडिसकुवालि फाय जाबो दों आरो मेगननि थाखाय ओमफ्राय आङो बेबायदिनो आसाम पुलिसखौबो खारदोंमोन खिन्थु आसाम पुलिसाव एथबां मानि माबा खार नायनि माबा गैया आरो थामजि थाम दसमिक नै माबा किलमिटारखौ माबायाव खारनो हानांगौ नालाय जिब्रै ना मिनिटा जिनै मिनिटआव ओमफ्राय आंहा बावहाय खारनो माने बे ग्रोपल हायो ओमफ्राय कवालिफाइनिल हायो ओरै दानि जुगावथ जेनबा कुआलिफाइ जोंलथ जाया नालाय ओमफ्राय आंना लं जामफोरबो थाङा सिनाबफोरबो एसे खस्थ जायो नालाय ओंखायनो आङो माने हायाखिसै आरो आसाम पुलिसखौ ओमफ्राय दा दा बरथमान आं एस एस सि खौबो होनानै दं होनानै आङो स्निजिबा ना बेसेबांबा मोनो सिगांनिफ्राय आं खमसिन मोनदों आरो एबार आमफाय दा नै दा फैगौ माबायाव जिद जुलाइआव आंना माने बिटिआर फरेस्टनि खारनो दं आरो
औ औ
वाकिं इनटार माबा दंना थाबायनायनि बाय नैजिद किलमिटारखौ ब्रै गनथायाव फैजोबनाय ओमफफ्राय नोंथाङाबो ओरैनो माब्लाबाफोर खारफेर बिदिनो इन्टारभिउ होफेरबाय नामा बिदिनो
होबाय आं नोंथां होनायालाय आङो आसाम पुलिसावबो होबाय बिदिनो आसाम पुलिसाव आङो खेबसे होदोंमोन आरोना खारनायाव जेन थेन पास जाबाय आङो माने खारनाय बारनायाव एसेबां हाया माने आं एसे मोदोमा गि जानालाया आंना नोंथां खारनायाव जेन थेन ओ फरटिन मिनिटआव हाबाय आरो आं त्रिस सेकेडलसमोन टाइमान माने थ्रिस सेकेणड जुदि एसे लेट जाबा आं माने खारनायावबो जाबावलासोमोन ओफ्राय लं जामाव लं जाम्पआवबो एक्सलेड हायासै आङो बार फुटल बारनो हाबाय बिदिनो बार फुट बारनानै मा नाम्बार मोनो बिदिनो थुइेन्टिफर जेबो जाया सिगांनि मोन आरो गोदोनि गोबाव जाबाय माने खाटब माबा मोनो बेखौनो होनो मोनासै माने ओरैबायदि ल जाबाय ओमफ्राय एस एस सि आवबो बिदिनो जादों आना एस एस सि आव माने एस एस सि आवबो माने आं फास जाजोब खाबायमोन आरोना सिगां माने ओ नाम्बारफ्रा बिदिनो मोनसे कुइसनाव दुइ नाम्बार गैयामोन बिदिनो मोनसे कुइसनाव हम औ एस एस सिया ओ बिदिनो आं गोदोनि औ उम उम बेयाव माने आं होदोंमोन आरो होनायाव माने आंङो फासट जादोंमोन जानायालाय ओमफ्राय आं खारनोनो हायासै लायना
नङाबा आंना जागौमोन खोना खारनायाव जायासैलै आं खारनायाव बारा हानो नागिरा माने
आंनि लोगोफ्रा दा दाखालिनियाव आंजों समान समान माबानायाव साथाम मोनलांदों आरो ओमफफ्राय सासे आंनाथ आंना मेडिकेलावनो फेल जाखाबाय ओमफफ्राय स सानै सानै लोगो साथाममोन आरो सासेखौ बारा सिनायामोन सानै लोगो आंजों क्लस फ्रेमोन आरो माने जों एखे रुमावनो थायोमोन एखे जायोमोन आरो ओमफ्राय बिसोर दा माने सासेया बिएसेफ आवनो मोनदों खिन्थु सासे सि आ पि एफ होन मोनबा सि आ पि एफ आ मोनगौमोन आरो मफ्राय सानैबो फार्ट्रिफारेन्सखौ बिसोर बि एस एफ होबाय होबाय नालाय मोनलांबाय आरो बे सासे लोगोआथ' मेडिकेलाव माबायाव थ' देहायाथ बिराद फिट ना फरायनायाव बारा जायाबाबो माने थाग थिग जोंनि एस टि आ माबा सिक्सटि नाइन पइन्ट टुइन्टिफरना बेसेबा थांदोंना जोंनि खाटबा एसटिना ओमफफ्राय बे सासे लोगोना ओ ग्रोब जाहैदों आरो खाटबजों माबाजों गावनि मार्कजों थाबथाहैनाय जाहैदों आरो ग्रोबनो ओमफ्राय दा बेयो माने बि एस एफ आव दं आरो सानैबो सासेया माबायाव पान्जाबाव ओमफ्राय सासेया माबायाव मा होनो कास जम्मु काशमीराव दं आरो दा ट्रेनिं लागासिनो बिसोरो
औ
बा जों जोंथ जोंथ दा माने सरकारि जब नागिरगिरि नंङा होमबा नोंथां माब्लाबा समाव जेननायखौबो मोनगोन माब्लाबा समाव मानि जेननायखौ दा मोनबाय थागोन जुदि जों जेननायखौ फोजेननाय सानालासिनो जुदि जों जुजिलांबाय थायोब्ला निसय जोंनि समाव सानसेबाबो जेन'बा फिथाइया थायगोन होननानै आं मि खालामो आरो होमबा नोंथां समाबो जाबाय नोंथां औ दे होनबा गोजोननाय थाबाय नोंथां